औ खोनादोंना नोंथां। औ नोंथाङा फ्रि दंना नोंथां।
औ नोंथां औ दङ।
औ अब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायसलै नामा नोंथां?
औ नोंथां औ हागोन।
औ अब्ला जोंहा ओ बर'नि मुंदांखा जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
नोंथां अब्ला एसे जागायग्रोदो नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन जागायनो ओ नोंथाङा जोंथ' नुनो दों गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो मा ओंख्रि जाबोदों माबायदि आ जाबोदों जोङो मा मा ओंख्रि संना जायोमोन बेफोरखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ नोथां थारै नोंगौ।
जेरै ओ गोबां जातनि ओंख्रि संना जायोमोन जोंनि बर'फोरा बाथोन, ओंख्रि बा बेफोरबायदिनो गोबां जायोमोन आरो जेरै जोंना दासिमबो बेखौ नुनो मोन गोदो गोदोनिफ्राय जाबोनाय जेरै अनला ओंख्रि, एंखुर ओंख्रि, नारजि ओंख्रि थास' ओंख्रि बेफोरखौ जों गोबां नु नुबोदों गोदोनि
नोंगौ नोथां नोंगौ
जेरै अनला ओंख्रि बा नारजि ओंख्रि बेफोरखौ संनायाव एसे सम लायो मानो होनब्ला बेखौ जोङो एसे ओ आलादा आदब खायदाजों संनाय जायो।
औ नोंगौ नोथां।
जेरै जोङो ओ अनला ओंख्रि बिखौ जों माबोरै सङो। बेखौ आं एसे फोरमायना होनि नोंथांनो औ नोंथां जों अनला संनोबा जेरै जोंनो ओ जेबो मैगं थाइगंनि गोनांथि जाया नङा होनबा नोंथां। जेरै जोंनो जों जाग्रा माइरंखौनो जोङो ओ दैयाव सोमना दोननानै ओ बिखौ जोङो सोमखांनायनि उनाव जोङो एसे - गुरै जायोबा रुइयोबा बिखौ जोङो उवालफोराव देना लायो गोबां गाव गावनि गोसोबायदि देयो जेरै सोरबा ट्रसिफोराव देयो सोरबा उवालाव देयो सोरबा मिसिनाव ओ लाङो गुन्दै खालामनो नंङा ओमबा नोंथां। नाथाय गोदोनि दिनाव ' जोंनि बर' हारिया उवालाव देना जायोमोन। नाथाय दा बोथोरजों लोगोसे गासैबो जेनाखि सुबुंफोरनि मावनाय दांनाय माबाफोर आगजुफोर बेफोर सोलायबाय दा बेखायनो गोबांसिन खौनो मिचिनफोराव बा सोरबा ग्राइडारावहाय होनानै जों बेखौ गुन्दै खालाम जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओम औ जों गुन्दै खालामना ला खांनानै ओ माबायो ओ जे जों जागोन। जोङो जे माबा बे अनलाखौ जे जोङो ना बा अमा बा दाउ बेफोरजों जागोन। बेफोरखौ जोङो जेरै संना लाग्रोनांगौ जेरै जोङो। थाव हरनानै गावनि नांगौ बायदि मस्ला मस्लिखौ होनानै ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला जोंना अनला ओंख्रियाव जेबो मस्ला मस्लि नाङा नङा होमबा नोंथां जेरै संख्रि, बानलु, हालदै। आरो सामब्रामनि गुफुर आरो हाइजें आरो पियास नङा होमब नों थां बेफोरजोंनो जायो जोंना जेबो गरम मस्ला मिट मस्ला बेफोरनि जोंनि गोनांथि गैया। बेनि उनाव जोङो माबाखौ ओ दाउ बा ना बेफोरखौ जों एवगोन। एवनानै जोङो बेयाव जेनाखि होनांगौ संख्रि, बानलु, मस्ला मस्लि हाइजें।। बा सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होनानै लानानै जोङो दैखौ होनानै दाउखौ एसे गोबावैनो गोदौहोगोन जेराव जोङो ओ स्निजि फारसेखौनो जोङो फोमोनग्रोना लागोन दाउखौहाय नङा होमबा नोंथां दाउजों सङोबा लोगोसे जोङो स्निजि पारसेन्टसो जुदि दाउआ मोनबाय मोनबायबा बेयाव जोङो अनला बे दैफोरजों गलायनानै जोङो अनलायाव बेखौ होसन हरनाय जायो। आरो होसन हरनानै जोङो बेखौहाय गोबां एरनाय जायो बे एरनायावनो जोङो दै होनानै एरनांगौ। जेराव जोङो जोंनि जागोननि अनजिमाया बेसेबां दं बा साबैसे सुबुङा जागोन बेखौ बिनि जोङो मोनसे माबा खालामनानै ओ आइडिया खालामनानै जोङो दैखौ होनाय जायो। बुरजा होनो दा बिनि उनाव जोङो बे दसे ओ जिबा मिनिटसो जोङो बेखौ एसे गोदौ होबावगोन। ग्लब ग्लबनो बिनि उनाव गोदौहोनानै जोङो बेखौ मोजां एरबाय। थागोन आरो मोनसे खोथा दङ जोंना अनला ओंख्रिया जेसेबांनाखि एरनो हायो एसे एसेबांनो गोथाव जायो होननाय मोनसे माबा दङ नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नंगौ नोंगौ औ।
जोङो बेफोरखौ मोनोबा जों बेखौ बेफोरबायदिनो जानो हाबाय आरोना नोंथां। दा जोंना ओंख्रिफोरखौ जोंना बर'नि बर' हारिनि ओंख्रिफोरखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया गोबां दङ जेरै नारजि नारजिफोर दङ नारजिखौबो बोरै सङो बेखौबो नोंथां आं एसे खिन्थानि जोंनि ओनसोलाव माबायदि सङो दा जोङो नारजिखौ नारजि ओंख्रि जानोबा जोङो नारजिफोरखौ जों जेरै जों अनला ओंख्रिखौ रायलानाय बायदि माइरंखौ सोमनानै दोनो अन खालामनो थिग बिदिनो जोङो नारजिखौबो दसे सोमना दोनो आरो दैयाव नङा होमबा नों आरो सोमनानै जोङो बे बेफोरनो बेफोरखौ रुग्रोनाय जायो दैयाव नङा होमबा नोंथां। एसे गुदुं खालामनानै आरो बिनि उनाव जोङो सदाफोर होनानै जोङो। बेखौ गुरै खालामनो हायो जेखौ गेब्लेहोनो हायो नारजि ओंख्रिया गेब्लेयाबा गोथाव जाया नङा नोंथां
नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो सदा बायदिसिना होनानै बेखौ मोजां गेब्लेहोना लागोन आरो जेजों जागोन बे जों एव लानानै। ना दाउ बा अमा बेफोरखौ जों एवना लानानै बेयाव जोङो होसनहरनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो दङ आरो नोंथां दा आंनि टाइमा बारा गैया बेनिखायनो आं बेखिनिखौ बुंगोन। दा जोङो ओंख्रिखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया बर'फोरनि ओंथिखौ जों ट्राइबेल हिसाबै गोदोनिफ्रायनो गोबां जात जतनि जोङो ओंख्रिफोर जाबोदों जायखौ जोङो मस्ला मस्लि बारा जाया बैफोर समाव नाथाय जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै जोंनि हारियाबो गोबां मस्ला मस्लि होफबनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ।
औ दा नोंथा आ नोंथांनि ओनसोल फोराव मा मा ओंख्रि जायो बा जोंनि गोदोनिफ्राय लाना दिनैसिमाव जोंनि बर' हारिफोरा मा मा ओंख्रि जायो आरो माबोरै माबोरै संङो बेफोरनि एसे आदब खायदाफोरखौ खिन्थाना होदो नोंथां अन्नानै
औ नंगौ नोंथां ओ थारैनो नंगौ नोंथां ओ थारैनो नों होननाय बेबायदिनो बुंनानै फैनो हाया जोंनि ओंख्रिफोरखौहाय जोंनि हारिनि ओंख्रि मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोरखौ बुंना फोजोबनो हाया थेवब्लाबो आङो मोनसे ख्रिनि नामखौ मख'नो सानदों नोंथां नाथामनि सायाव आङो एसे गुवारै फोरमायनो होना होननो सानदों नोंथां मानो होनोबा नाफामा जोंनि बर' हारिनि जि आइ थेक मोननाय ओंख्रि हिसाबै आंङो एसे फोरमायना होनो सानदों आरो नाफामखौ बोरै बानायो आं बेनिससे प्रसेस खोन्थान होदों नोंथां बिदिब्ला जेरै नाफाम होनना बुङोब्ला जोङो मारै बानायो होनना बुङोबा सिगांग्रो जोङो नाफोर जेब्ला जों फासि सानानै बा जान खालामनाय हुदा दंमोन जान जानहानै बा सारनानै बा फुख्रिफोर बा हाखरफोरखौ सारनानै मोननाय ना फोरखौ मा खालामो नोंथां फोरानना फोरानो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोथां
बेखौहाय नाफोर मोननायफोरखौ फोरानना लाग्रोयो आरो सान्दुंफोराव गोसा सान्दुंफोराव मोजाङै द्राय खालामनानै गोरान फोरोंग्रोनानै आरो लोगोसे बे खालार नाया खालार जानो थाखाय मोजां समायना एसे गोमो नुनो थाखाय ओ अर फोराव फोराना लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला बे नाया मोजां रोखोमनि द्राय जाबाय गोरान जाबाय बा बे नानि महरा मोनसे सोजानाय प्लास्टिकफोराव दोनजानाय बाददि जाबाय अब्ला मा खालामो नोंथां बे नाखौ बहाय प्लासटिक आव बा माबाफोराव दोनाय जागोन होग्रोयो आरो नोंथां बेखौ गोरान जानायनि उनावहाय ओमफ्राय जेब्ला सम मोनगोन अब्ला बेखौहाय नाफाम बानायनो थाखाय ज जों उवाल नि गोनांथि जायो वड गाहेननि वालड गाहेनावहाय जेनेबा सौनाय जायो लोगोसे बेयाव माखासे जेरै मुवाफोर होनाय जायो नाफाम खालामनाय समावहाय जेरै थास' बेफोरखौ होनाय जायो नोंथाङा आरो माखासे मस्लाफोर होनाय जायो नोंथां माखासे जेरै मस्ला होनना बुङोबा सामब्राम गुफुर बेफोरखौहाय होफानाय जायो आरो लोगोसे एफा एसे खम खम रोखोमनि थावफोरखौ एसे होनाय जायो आरो नों थां आरो लोगोसे बेयाव माखासे माबाफोरबो होनाय जायो जेरै नाफाम बानायनाय समाव जेनेबा थास'खौथ' होनखाबायमोन नंङा होमबा आं थां औ माखासे जेनेबा बिलाइ हारिनि बुस्थुफोर बेवहाय सोफादेरनाय जायो आं नामफोरखौ मिथिजोबला नोंथां बेफोर खौहाय बेयाव होनाय जायो ओमफ्राय बेजोंहाय सौनानै बे नाफामखौहाय मोनसे हासुंफोर बा बयाम फोर बा मोनसे दिंग्रिनि माबाफोराव भयामफोरावहाय सोनानै लागानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
मा खालामो फोरा लानायनि उनावहाय फेसेवो आरो नोंथां। बिदिनो उम दान बा से बोस से बोसोर बेफोरबायदि मोनसे सम। होनानै बेखौ फेसेवनाय जायो आरो नोंथां फेसेवनायनि उनाव बेखौ मा खालामनाय जायो नोंथां ओ जेब्ला बे नाफामनि महर मोनसे लाबाय फेसेव जानायनि उनावहाय अला बे बेखौहाय जोङो मा खालामो जों ओरैनो ओ गावगोजाबो जानो हायो नोंथां बे बेखौ जोङो बाथोन बाथोन सो होना होनबा नोंथां। बाथोन बायदि जों जेरै नाखौ देग्लिनानै बाथोन जायो थिग बेबायदिनो जानो हायो आरो नोंथां। आरो लोगोसे जों बेखौहाय उम नारजि फोरजोंबो जानो हायो बा जोङो आलदा आलदा ओरैनो अलप बिदै होनानैबो एसे बिदै रोखोमनि जानो हायो आरो गोबां रोखोमनि जानो हायो बेयो जोंनि बर' हारिनि जि आइ टेग मोननाय ओंख्रि बियो जोबोद मुंदां खा नाफाम होनना बुङोब्ला आरो जोंनि बर'फोरनि बर' हारिनि गोबां हटेलफोराव नों बेफोर ओंख्रिखौ मोनजानो मोनगोन आरो जानो गोसोबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेखौथ' आरो मा बुंगो नोंथां आरो बुंनानैथ' फोजोबनो हाया जोंनि ट्राइबेलफोरनि ओंख्रिफोरानो एसे आलदा जायो नोंथां जानाय लोंनाया गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिजोंहाय ओ गोबां इउनिक आलादा होननानै बुंजायो नोंथां जानाय लोंनाया बा समाबो बिदिनोै नोंथाङा जोंनाथ' समाबो
औ नोंथां औ औ औ नोंथाङा नों थांमोननि ओनसोलनि जेनाखि ओंख्रिफोर मा मा जायो आरो माबोरै जायो बेफोरखौ आङो फोरमायना होब बाय दा जोंहा समाबो जाबाय नालाय नोंथां बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायसै नङा होनबा नोंथां।
औ दोन्थ'लायसै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ औ दे बिदिबा नोंथां।